हेलौ
औ हेलौ
खोनादों ना नोंथाङां औ थां ओ आङो औ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आरो जोङो माखासे बिथिंनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै हरनाय जादों ओ जोङो बेबायदिनो हेल्थ एबा जोंनि सावस्रिनि सोमोन्दै सावरायगोन नङा होमबा नोंथां ओ नोंथाङा सावस्रिनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंनो हागोन नामा
आङो ना
औ नोंथां
औ हागोन नोंथां औ
औ
ओ सावस्रि हो होननानै बुङोब्लाथाय ना ओ जोंनि जे ओ सुबुंनि जे थांनानै थानाय ओ जोंनि गाहाय थांनानै थानाय बा जोंनो थांनानै थानो थाखाय जोंनि देहायानो गोनांथार नङा होमबा जोंनो ओ जोङो मोजाङै थांनानै थानो थाखाय जोंनि देहायानो गोनां बे जोंनि देहाखौ जोङो माखासे ओ बिथिङाव बा जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनि देहाखौ बयबो सुबुंफोरानो जोथोन लानाया ओ गोनांथार खोना दोंना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदियावहाय जोङो माखासे जे जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय सोना सोलिनांगौ माने मारिनानै सोलिनांगौ माखासे नेमखान्थिफोरखौ ओ जोङो जेरैहाय जानाय लोंनायनि बेलायाव जों नांगौखिनि जोंनि देहायाव जामुंफोरखौहाय जानांगौ लोगोसेनो जोङो नांगौखिनिहाय जोङो दै दैखौ लोंनांगौ आरो दैखौ जे जों लों ओ बैबायदि जे दैया जोंनि थाखायहाय ओ गोग्गो जानांगोन आरो जाय दैया जोंनि देहायाव माने जेबो जेंना बा बेराम आजार बेबायदि जे सोरजिया बेनि थाखाय जोङो दैखौहाय फिल्टार खालामनानै बा सरनानै लोंनांगोन आरो लोगोसेनो जोङो जानायनि बेलायावबो जोङो ओ जे जायबायदि ओ जाग्रा जामुंफोरा जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखियो बैबायदि ओ जाग्रा आदारफोरखौ जोङो जानांगोन आरो बिबायदि नोंथाङा दा माबाफोर बुंगोनना
औ नोंथां ओ जोङो सावस्रि होननानै बुङोबा थारैनो जों देहा बा जोंनि सोलेरखौनो होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां जोंनि सावस्रि आरो देहाफोरा मोनफ्रोमबो समाव एखे थाबाय थाया नङा होमबा नोंथां जोङो माब्लाबा लोमजानाय साजानाय बा बेमार आजार जानाय ना बैफोर बायदि थायो आरो जोङो सावस्रि जोथोन होननानै बुङोब्ला जोङो खालि लोमजानाय साजानाय खौल होनना बुङो बेबो नङा जोङो ओ जेन'बा सासे ओन्दै होननानै ओन्दैसा गथ'नि सावस्रि जो जोथोन लानाय बेखौबो जोङो मख'नो हायो बा जोङो जोङो जेब्ला बैसो गोरा जायो अब्ला जों गावखौनो गाव सामलायनो थाखाय गाव गावनि सावस्रि जोथोन लानाय बेबो मोनसे आरो बेबायदिनो जोङो जिंनिफ्राय बैसोगोरासिन बा जोङो माखासे बेैफोर बायदि जानाय मानसिनि सावस्रिनि जोथोन लानाय बेखौबो जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नों बेबायदिनो जोङो उन्दै बैसो नि सावस्रि जोथोन लानाय होननानै बुङोबा ओन्दैनि जानायनि सायाव नोजोर उन्दैनि गाननाय जोमनाय जोमनायनि सायाव नोजोर आरो बेबायदिनो ओन्दै माखासे जानाय लोंनाय आरो बिनि लोमजानाय साजानाय बेफोरनि सायाव जे जोथोन लानाय बा दुगैनाय लोबनाय बा साखोन सिखोन खोन थानाय बिनि सायाव जोथोन लानाय बेफोर गासिखौ गासैखौबो मा होनो बुङो जोङो सावस्रि जोथोन होननानै बुंनाय ज जायो आरो बेबायदिनो सासे ओन्दैखौ जोङो सासे ओन्दैनि सावस्रिखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो जों बिनि गुबै दायथ'वा जाहैबाय बिमा बिफानाव नङा होनबा नों थां ओ जोङो जेब्ला उन्दै बैसो जायो ङो मा होनना बुङो गाव गावनि सावस्रि जोथोननि सायाव बा सावस्रि ओ गाव गावनि सावस्रिनि सायावनो बिसोरो जेबो बुजियाबा
हेलौ। हेलौ। हेलौ।
साख खोन-सिखोन जि जोम गाननाय बेफोरनि सायाव जोङो बिमा बिफाफ्रा जोथोन लानांगौ नङा होमबा नोंथां ओ आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हायो जे जेर' गथ'फोरा साखोन-सिखोनै थायो आरो गासै बेसाद बा गाज्रि लेथ्रा-लेथ्रि जाग्राफोरखौ जाहाथे जासना बां माखासे गाज्रि बेसादफोरखौ बिसोरो दां दाङा बा माखासे गाज्रि
औ औ। हेलौ। हेलौ। आङो मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां नोंथांनि बुंनायखौहाय हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ। खोनायासै नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ। हेलौ। हेलौ खोनादों ना? हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ खोनायासै नोंथांनि बुंनायखौ।